हेलौ
औ खोनादों।
औ
औ
खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
ओम हेल'
औ खोनादों खोनादों
औ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय ओ नों नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो थाखाय ओ हरनाय जादों।
औ
खोनादों?
औ खोनादों टपिकआलाय मामोन?
मबाइ मबाइल मबाइला आथिखालाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों बिनि सायाव नोंथाङा बुंनो हागोन ना।
औ औ मबाइल फन मबाइल फना माने खोनादों नोंथां।
मबाइल फना माने मोजां आरो गाज्रि बे मोननैबो बिथिङावनो हाबा मावदों। मोजाङाव बुङोबा माने ओ गोदोनि समाव जेबोब्ला मबाइल फन गैयामोन। अब्ला सुबुं माने गावनि गोसोनि साननाय हनायफोरखौ। मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव फोरमायहरनो थाखाय जोङो लाइजामनि हेफाजाब लायोमोन ओ लाय लायजामनि हेफाजाब लानायाव जोंहा गोबां माखासे ओ उसुबिदा फोरखौ नुनो मोनोमोन जेरै माने जोङो समनि जाथे लाइजामाव लिरनाय माखासे जोंहा मेसेज थायो नङा होमबा बै मेसेजखौ जोङो समाव माने मोनहै। बि होनो हायामोन जोङो ओ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन।
मोनसे गोजान जायगासिम हरनायाव माने साननै बा सानथाम सम नांगौमोन। आरो बै बै जायगानिफ्राय फिन फिन मोनफिननायखौ माने फिननाय मोनफिननायखौ ओ माने गोबाव सम लायोमोन आरोना। खिन्थु दानि जुगाव मबाइल फन फैनायनि जााहोनाव जोंहा मा जादों। जोङो ओ गोजान जायगायाव सासे सुबुंजों ओ राय्लायनोबाबो जोङो ओ से सेकेडनि गेजेरावनो माने हरलायनानै जोङो ओ मोजां गाज्रि खबरफोरखौ जों सोंलायनो हायो बोरै दङ बा जोङो खुगाजोंल' सोंलायनो हानाय नङा जोङो मोखांजों मोखां नायलायनोबो हायो माने ओ माबायदि जादों माबायदि जायाखै नङा होमबा मबाइल फना बेहायल' नङा जोङो बेहाय जोङो मबाइल फननि हेफाजाबाव गोबां माखासेफोर सुबिदा मोन्दों बुंनो थाङोबा फरायसाफोरनि बेलायाव जाय फरायसाफोरा ओ फरायनाय बेलायाव ओ जा जेबो ओ माखासे फिन्नायफोरखौ ओ। बिजाबफोराव बिजाबफोरनिफ्राय मोनैयाव जोङो इन्टारनेटनि हेफाजाबाव जोङो माखासे एप्सफोरनि गेजेरजों माखासे वेबसाइटफोराव थांनानै जोङो जोंनि नांगौ जानाय जिहेथु माखासे ओ सोंलुफोरखौ नायनो हायो बिनि फिननायफोरखौ जोङो मबाइलनि हेफाजाबाव मोननो हायो आरो ना। आरो जोङो मबाइलनिफ्राय मा ओ खौरां बिलाइ मोननो हायो। गोदोनि समावथ' मा जायोमोन जोङो खौरां बिलाइखौ जोङो निउस पेपाराव मोनोमोन। नङा होमबा? नाथाय मा ओ दानि जुगाव मा जा खो जोङो ओ खौरां बिलाइफोरखौ जोङो माने खौरांफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरावनो मोननो हायो जों। गोबाव समनिबाबो माने सिगां बोसोर-बोसोराव जालांनाय जा थायफोरखौब्लाबो बेफोरखौबाबो बा ओ मैया दाखालिसो जालांनाय जाथायफोरखौबो जोङो हरखाबै जोङो माने मोननो हायो आरो ना माने। गोख्रोङै मोननो हायो। हायो जों बेफोरखौ आरो माखासे मबाइलनि गोबां ओ मोजां आइ माने हाबाफोर दंबावो जों जायखौ बुंस' हाया आरो ना माने। खिन्थु मबाइला माखासे बिथिङावबो गोबां ओ मा बेरेखायै खामानि मावदों आरो ना। ओ नोंथाङाबो फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ हायो। खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ मबाइल बाहायनाय बिथिङावथ' मोजां मोनसे मोजां आरो मोनसे गाज्रि बे थाखायो।
औ
जाय मोजाङाव बाहायनो रोंबाय बे मोजां जाबाय जाय गाज्रियाव बाहायो बे गाज्रि जाबाय। दानि जुगाव बांसिन मानसिफोरानो मबाइलजों मबाइलजों मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोनो।
औ औ
ओ गेमफोर गेलेयो ओ इन ताग्राम फेसबुक बिदियाव बांसिन मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोनो।
औ
दिननि खामानिफोरखौ दिनाव मावा मबाइलजों गोदोनानै थायो।
औ
बेफोरखौनो नुनो मोनो आरो।
औ माने ओ मबाइला औ।
ओम ओमफ्राय मोजां मिथिंबो मोनगोन मबाइल बाहायनायाव। नोंथां दहायैनो बुंलांखाबाय बेफोर गासिबो नंगौ नोंखागौ।
ओ गाज्रि गाज्रि बिथिङाव बुंनो जिहेथु ओ गथ'फोरा ओ दानि फरायसाफोरा जिहेथु ओ बांसिन नै माने ओ जि गावनि मावनांगौ हाबाफोरखौ मबाइलनि हेफाजाबाव माने मावनाय जायो। इन्टारनेटनि मबाइलनि मावो ओ बुंनो थाङोब्ला गथ'फोरखौ जोङो लाइजाम गांसे बा माखासे इमेलफोर लिरनो होबाबो बिसोरो रोंनाय नङा। बे मानोना बिसोरो मा खालामो माखासे एप्सफोराव नांगौ जानाय। सोंथिफोरखौ डाइरेक्ट लिरनानै माने बिहरनानै। बैफोरनिफ्राय डाइरेक्ट कपि खालामनानै होयो। जायनि जाहोनाव मा जादों दानि जुगाव बिसोरो बैफोरखौ लिरनो रोंलिया। बिसोरो मा माने खस्थ' खालामनो नाजाया आरोना दानि जुगाव। मानोना मबाइल मबाइलनि हेफाजाबजों जोङो गोरलैयैनो बैफोर एन्सार फोरखौ जो खस्थ' खालामा मोननो हायो आरो औ। ग्रोबाबखौ नाजाला
औ
खिन्थु मा जादों।
गाव हारसिंयै नाजायोबा गोब्राब जायोना बे बेखायनो बे सर्ट काट बेखौ नागिरनानै बिसोरो बेखौनो माबाबाय।
औ औ। खिन्थु बुंनो थाङोबा गोब्राबा जोंनि थाखाय मोजांसो। जोङो गोब्राब खालामनो खालामोब्ला जोंहा। गोबां माखासे माने सुबिदाफोर मोनो। खिन्थु बिसोरो मा खालामो दानि जुगाव लेखा लेखाफोरनि। बिजाबफोरनि गेजेर गेजेराव जा एन्सारफोरा थायो। बैफोरखौ नागिरालासिनो नायैनायनि अनगायै बिसोर। बे मा खालामो माखासे एप्सफोराव नायनानै मबाइलनिफ्राय माने बैफोर एन्सारफोरखौ फिन्नायफोरखौ दिहुनो आरो। जाय माने गोबां फरायसाफोरनि थाखाय। बिराद गाज्रि हाबाफोरसो मावनाय जादों आरो। जाय गथ'फोरा फरायनांगौ समफोराव गेलेनानै थायो बा। दानि जुगाव मबाइल फोर। जों माने बेलेक बेलेक। आयदाफोरखौ मावबाय थायो अनलाइन गेमल' नङा। जिहेथु ससियेल मेडियाआव गोदोसोनानै समफोरखौ। हगार हरो बैफोरनो आरोना खिन्थु। मबाइलजों जोंहा बैफोरखौ मावनो सोलाय जोङो। मोजां हाबाफोराव मावोब्ला मबाइला गोबां। माखासे माने हाबायाव हेफाजाब खालामो। जिहेथु आं दहाय सिगाङावनो बुंलांनाय आयदाफोरखौ लानानै। आरो माखासे जोङो गावनि सावगारिफोरखौबो जा जोङो। क्लिकखा माने केमेराजों खेबनानै जोङो गोबाव समनि थाखायबो जों दोननो हायो।
जेराव गोदोनि समाव बिदि सुबिदा गैयामोन जों फट' मोनसे से बखांनोबो थाखायबो जोङो गोजान जायगायाव थांनांगौ जायोमोन। दानि जुगाव बिदि नङा जाय मबाइलनि हेफाजाबाव जोङो गावनि। उन्दैनि फटकखौबो जोङो सेबखांनानै। दा दा दानि समाव माने दा। गिदिराव जानायावबो जों नायखा नायनो हायो। बा आ माने ओ बिराद माखासे ओ नुनो मोननाय मोजां जाथायफोरखौ बा मोजां जायगाफोरखौ जोङो साफायनानै दोननो हायो। मोनसे बे माने मेमरि जानानै थायो आरो नङा होमबा बेनो आरो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
बुंनोथ' गोबां थायो बाथ्राफोरा बे मबाइल बाहायनायनि बागै
औ
नोंथाङा जा बुंलांदों बेफोरनो गासिबो नोंगौ।
औ ओ नोंथांनि बायदिबा औ खोनादों नोंथां।
उम
ओ नोंथांनि बायदिबा ओ माने दानि समावथ' साफ्रोमबो उन्दै-उन्दै गथ'फ्रानो माने बिमा-बिफाया ओ ओंखाम जाहोनोबाबो माने ओ मबाइलनि
मबेइलनि जोहैसो माबायो बुरखायनानै जाहोयो।
बुरखायनानै जाहोयो बैफोरो माने मोजां ना गाज्रि बैफोरखौ नोंथा
आंनि थाखाय गारजि बियो।
अ गाज्रि।
औ उन्दैनिफ्रायनो माने मबाइलजों होना मबाइल होनानै बुरखाय दावबाय थाबाय ओमफाय उनाव बेयो बे मबाइलजोंनो मबाइलखौनो बाहायबाय थानो नागिरगोन आरो। माने मबाइलनि जोहैनो बुरखायनानै बेखौ माबाबाय नालाय। ओंखामफोर इदिनो जाहोबाय नालाय बे गथ'आ ओमफाय बेयावनो मबाइल नोङाबानो बेफोरखौ माबा ओंखामफोरखौ जानो नागिरै मायै बे बेफोर जायो आरो बुर ओ हुदा जालांबाय बुरखाला नालाय गथ'खौ।
नोंथांनि बायदिबा औ खोनादों। नोंथांनि बायदिबा जोङो माने ओ बिमा बिफाया ओ मबाइलखौ। अ मा बैसो मा समाव सासे गथ'फोरनो गथ' सानो होनांगौ।
ओ मबाइलखौ सासे गथ'नो मा समाव होनांगौ
औ।
औ ओ जेनेबा मानो ओ पिअखौ पास जाखांनायनि उनाव होनांगौ आरो।
औ औ।
माने पिअ पास जाखांनानै एसे मानसिया माने बुजिनाय बुजिनाय फैयोना गावनो एसे। बुजिनाय फैयो गोरोन्थि मावनो बारा गोसो जाया बिदि बुजिनाय मानसिफ्रा। इम बेखायनो माने उन्दै बांद्राय उन्दैयाव होआ जासे क्लास नाइन टेन फोराव होआला एसे ओइस एस फोर पास जानानै होयोबा साबसिन जायो आरो। दानि जुगाव खिन्थु क्लास नाइन टेनफोरावनो माबा निजा मबाइल लाजोबो गासिबो।
औ औ।
गेम गेलेयो माबाफ्रव ओ इनस टाग्राम फेसबुकफ्राव एक्टिभ थाबाय थायो लेखाफोर फरायला बेफोरबायदि जायो आरो।
औ
ओइस एस जेनेबा पास जानानै फैयोबा एसे गावनो बुजिनो माने गोहोआ मानसिनाव फैयो नालाय ओमफ्राय इदि बारा गाज्रि खामानि मावनो गोसो जानाय नोङा आरो।
औ।
बेफोर बिसोरो गथ' जागोन ओमफ्राय बुजिस्लाबनो नोङा ओमफ्राय गाज्रि खामानि मावफ्लांनो नागिरगोन आरो मबेलजों
औ ओ खोनादों नोंथां ओमबा जोंनि सावरायनायखौ बेहायनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
औ
जोङा समाबो